औ।
औ माबाफोर खबर दंमोन?
खबरालाय बेनोसै बोरै सोलिबाय दङ
अ अ मोजाङानो। खबरालाय औ ओमफ्रायो मा खालामदों नोंथाङालाय?
नै आं दा ओरैनो फोथारावसो दं नोंथाङालाय?
अ आंबो फोथारावसो दंफैयो नोंथां खोथिया नेफैदों।
अ नै आंबो नै दिनि फैदों नोंथां।
अ फख्रियावहाय मा ना हगारनाय दं नामा नोंथां?
औ मैया दाख्लैसो ना फुवान हना हगारफैदों।
अ औ बेसेबांथो नोंसिोरनिखौ नानि दामा दायो?
फुवानाना ओरैनो फाननाया?
फुवाना फुवाना?
फुवानाथ' से किजियाव सोरबा ब्रैजौ बियो सोर से किजियाव सोरबा ब्रैजौ बियो। सोरबा थामजौ बाजि। बिदि आरो खोनादोंना? हेलौ
हेलौ
थां बुंफिनलाय एसे नेटवर्क इसु जादोंदां नोंथांना।
अ एबार खोनाबाय दा
औ खोनाबाय नोंथां
औ से किजियाव बिदिनो ब्रैजौ थामजौ बाजि बिदि सोलिगासिनो दं आरो। आरो दा
औ ओमफ्रायो जेनेबा बे गिदिर
दं नामा?
ओ जोंहाबो दङ दंनायालाय जोंहा। माने ना हगारथ'वाखै
अ-अ
ओमफ्रायो बै गिदिरफोरालाय बेसे लायो ना गिदिरफोरा?
ना गिदिराथ' जोंनिखै दा इदिनो नैजौ बाजिसो सोलिनानै दङ। नागिदिरा।
औ ओमफाय ओ मा मा ना मोननाय जायो नोंथां मोनिखै ओरैजाय?
जोंनिखै बिदिनो ग्रास काप कमल कात सान्दा
औ
बिदिनो मोननाय जायो।
जोंनिखैथ' दा माने लकेल ना मोनथ'वा ओ सालानिसो मोनो बिदिनो सान्दा मोनो। ओमफ्रायो बै क्रस ना मा होनो?
उम उम
फोरखौसो मोननाय जायोमोन दा लकेल ना ओंखारथ'वाखै माने आरो खाथियावहाय एसे ओ बा किल'मिटारसो गोजान थांबा मोनसे बाजार दं बेवहाय मोनो लखेल नाफोरखौ खिनथु दामा नोगोद जायो माने बुरजाथार जायो
औ दा मानो होनोबा दा फुवान गोदान सो हगारनाय नालाय नाफोरा ओंखायनो बेसेना बारा जादों आरो दानि समाव माने
औ दानि समाव बिराद बारा जादों माने ओरैजाय जोंनि बेहाय ब्रैजौ बाजौ गाहामसिम थांना दं दा माने केजि
अ अ अ औ बिदिनो सोलिगासिनो दंखायो
औ औ
फिसाफोरानोथ' ब्रैजौ गाहाम थाङो नालाय
औ औ
जोंनाबो दाख्लै सय किजि हगारदों ब्रैजौ खरै औ
ओमफ्रायो खुसियाफोर मोननाय जागोना जाया नोंथांमोनथिं
खुसियाथ' नैबे जोंहानि फुख्रियाव दंनाया दङ होनबाबो मोना
औ माने हमनो हाया आरो
हमनो हाया माने दैया राना ना
औ औ
थायो ओंखायनो हमनो हाया आरो
औ ओमफ्रायो बाजारफोरावलाय मोनगोन ना मोना ओरैनो फायखारिफोर लाबोनाय
बाजारफोराव मोनो जोंनिफ्राय थाम किल'मिटारसो गोजानाव मोनसे बाजार दङ बेयाव मोनो मोनो मोननायालाय
औ औ
औ
जोंनिखैजाहाय खुसियाखौहाय मोनो माने जोंनिखि दैया एसे गोथौ ना अ सरि दै लायनो माने हाफोरा एसे गोथौ दैब' जायगा
औ
माने नागिरहैबानो माने खुसिया, सुहैलाबायबानो मोनबोयो माने बिदिनो मानै माथाम ज' लोगो नांनानै सुहैबा एसे बुरजा मोनो,
अ
औ जोंहाबो मैया मैयाहाय मानैसो मोनबोदों, थांनानै नागिरबोनानै,
अ अ
औ
जोंनिखैथ' बिदि सुबिदा गैया।
औ
जोंखै एसे गोरान जायगा ना?
औ औ
औ
ओमफ्रायो दा नोंथांमोननिखै माइफोर गायजागोन ना गायजायाखै?
जोंनिखथ' माइ गायजानाय जाया माबाया फोथारफोरा, मानो होनोबा दै, थाया माने, जोंनि ओरै गोरान जायगा एसे माने,
औ औ
नोंथां मोनखैलाय?
अ जोंनिखैथ' गायजायो दा सोरबा सोरबा गायखांबायानो, जोंहाबो खावसे गायखांबाय आरो दंबावो गायनो दा माने आम थिसुवा सोलिगासिनो ना, अ बेनिखायनो माने दा, गायथ'नाय जायाखै माने सप्तासेसो सप्तासेसोनि उनावसो गायनाय जाफिनगोन माने,
अ बेसेसो बुरजा गायो नोंथां लोंहालाय,
ओ बिदिनो गायो बुरजायानो न' खाथियावबो एसे बुरजायानो दं। आरो ओरैजाय सोनाब साइदावबो माने दरसे गामि बारलांनांगौ, बेखिजायबो, बुरजायानो दं माने,
उम उम खैबिगासो जागोन नोंथां लोंहाना हायालाय,
ओ जोंना ओरैनो आंथ' एगजेक्ट मिथिया थेवब्लाबो माने बिदिनो ओ दाइन गु बिगासोनि खाथियाव थांनो हागौ
अ
औ
नोंथां लाहानिनो गोजानना?
ओ जोंहानिनो गोजां ओमफ्राय आदिबो गायो माखासे
अ
ओमफायो नोंथांमोनसाय गोरान खेथि मावखोमादां ना होमबाथ'?
मावनायालाय मावो बिदिनो थाइबें बहल जिंखा बेफोरदि गायो आरो जोंखै ।
औ औ
औ
ओमफ्राय बेफोरनि अनगा जेबो गायथ'ला?
बेफोरनि अनगा आलु गायो आलुनि सिजोनाव
औ औ।
भिन्दिफोर गायो
औ‌।
नोंथांमोननिखे बि बिदि गाया नामा?
जोंनिखिथ' बिदि बांद्राय गोरान मैगंफोर जाया माने
अ
दैबो' जायगा ना बेखायनो माने आलु फोहाय जायो एसे आलुनि सिजोनावहाय ओमफ्रायो बांसिन बिदिनो सबायाइबिमा खांखिलर अ जोगोनार बेफोरबायदियावहाय माने जायो आरो जोंनिखैजाया बायथ' बांद्राय बांद्राय जेबो गायजाया बानलुखथथ' जानो नागिरा जोंखि बानलु थरमुस फोर थाइबेंफोर बेफोरो माने जानो नागिरा जोंखि माने
औ बेफोर जाबाय गोरान खेथि चिना
औ औ
बेनि थाखायनो दैब' जायगायाव जानो नागिरा माने एफोरदिया
औ औ ओमफाय नोंथां नोंथांमोननिखे कबिफोर गायोमोन नामा कबि बान्दा कबिफोर?
जोंनिखथ' एफा बिदि गाया गायनायालाय। मानो होनोबा बेखौ गायनो थाखाय नोगोद एसे जोथोन लानांगौ गोनां जायोना।
औ औ
ओंखायनो माने बेखौ गायनाय जाया आरो ना जों खै
औ
औ
जोंनिखिजायैबो बेखौहाय गायनाय जाया थांनाय बोसोराव न'खरसेनाव नुदोंमोन आङो गायदोंमोन खिन्थु आबादखौहाय माने मोजाङै फोथांनो हायासै।
औ मानो? होनोबा बेनो थाखाय एसे सिदोब दोब जायगा नांगौ माने।
औ औ औ
औ
बेफोर माने बेलाफोर मोजांहाय जोथोन लायैयावहाय माने ओ जालां जोबबाय आरो माने बेराफोर होना दोनिआवहाय। आयासिनो माने आबादानो।
औ
औ ओमफायो जुखामफोरखौ माबायदि सिजोनाव गायोमोन नोंथां खोन्थानो हागोन नामा आंनो एसे?
जुखामाथ' नै दा गोजां बोथोर हाबबानो गायनो हायो। गायनायालाय।
औ औ।
औ बिदिनो नभेम्बर दानफोरनिफ्रायनो गायनो हायो जुखामखौ।
औ बाय जेनबा ओं नभेम्बर दाननि फ्राय गायनानै बेखौ जेनेबा माब्लासिमाव मोनहैगोन बेनि फिसायफोरखौ?
बिनि फिथाइखौथ' दान मोननै गाहाम नांगौ अबेबा अबेबा ओमफ्राय अबेबा दानसे खावसे बिदियावनो जायो आरो।
औ औ बिदियाव जाहैयो आ रो आमफाय ओ बेसेन फोरा बेसेबांसो जायो जुखामना?
जुखामनाथ' केजि हिसाबथ' फाना नालाय बेखौ, नोङो फिथाइ हिसाब सो फानो नालाय।
औ।
थायसेयाव दस ताखा जि रां सोरबा सोरबा बा रां बांद्रायबाथाय बा रां फ्राय गैथाराबा थाय नैजि रां बिदि हरो आरो फायखारिफोरनो।
औ औ ओ जेनेबा हाइस्ट दामानो नैजि रां आरो।
औ हायस्ट दामानो नैजिराम आरो।
ओमफाय खमसिनाहाय बा रां जाहैबाय आरो माने। बा रांनिफ्राय खमसिन जाला बेफोरबायदि आरो, औ।
मा नोंथां लाहा गायनो थाखाय बेब'स्था खालामदों नामा?
ओ गायनोथ' सानदोंमोन ओमफायो माने जागोना जाया बेसो माने हाखौ नायनानै उनावहाय माइ गायखांनाय जायोबा माने माइ गाखांनानै हाखांनानै बे आबादखौ मावनो सा सान्दोंमोन आरो
अ अ गायनो हाबालाय मोजाङानो बे आबादाबो।
औ औ।
औ।
ओ दे होमबा नोंथां ना? नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ।
औ औ दे दे नोंथां।